हेल
हेल'
अ नोंथाङा खोनादों ना
औ औ औ
नोंथां थ' जों दा ओ थ' जों दा नोंथां ओ। मानि सोमोन्दै ओ माबानि सोमोन्दै रालायनोसै नोंथां ओ जोंनि बारि बागानाव थानाय मैगं थाइगंनि सोमोन्दै इस नोंथाङा एसे नोंथांमोननिथिं मोननाय मैगं थां थाइगंनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ दा दा जोंनिथिं मोननाय मैगं थाइगंङानो जाबाय बेफोर ओ आलु दङ
औ
आलु ओमफ्राय इदिनो थास'फोर दङ बिदिनो लाइ मै मा लाइ मैगं मुला इदिखौ मोननाय जायो आरो
औ उम जोंनाथिंबो बिदिनो जेरै ओ मैगं थाइ गं माने जोंनि जे बारि बागानफ्राव मोननाय मैगं थाइगं जेन'बा जोंथ' सिगांनि फ्रायनो माने ओ गायनानै बा मावनानै जाबोग्रा न' नोंथां जेन'बा जोङो गावनि जानांगौ आदारखौ माने जोङो गावनि न'निफ्रायनो माने गावनि बारि बागाननिफ्रायनो बुथुमो आरो ना। जेरैहाय जोङो माइ आबादफोरखौ जों मावो आरोहाय बिदिनो माइजों लोगोसे जेन'बा जोङो माइखौथ' ओंखाम जानो थाखाय जे बेहाय बेनि थाखायसो मावो नालाय दा जोंथ' औ खाम गोजायै जानो हाया ना नोंथां जोंनो जानो थाख फ्राय माने ओंखामजों लोगोसे माखासे जाग्रा ओम ओंख्रिखौ नांगौ नालाय थ' जोंना बेफोरनि गेजेरावहाय जेन'बा ओ गोबां रोखोमनि बे मैगं थाइगंखौ जेन'बा जोंनि न'आवनो माने मोननाय जा जायो आरोना जेरै जों गायो। ओ दाथ' जोंना सोलिनानै दङ जेरै थारुन थारुनखौथ' जोङो ओ बिबार जायो आरो बिदिनो ओ मा होनो थास'नि आथिं जायो आरो ओ बिनि अनगायैबो जोङो थास'नि बेदरखौ जायो। आरो हाग्राखौ नायोबा जोङो हाग्रानि थास'खौ नायोबाथ' गायनायनि अनगा हाग्रानिखौ नायोबा जोङो माने खिलिजेननायनिफ्रायनो माने ओंखार जेननायनिफ्रायनो जायो आरोना जेरैहाय थास' ओ मा होनो बैखौ थास' बिथ'रिनिफ्राय लानानै थास'नि बिलाइ बा थास' खिलिनिफ्राय लानानै थास' बिथुरि। बिनि उनावहाय जोङो थास'नि बिबार। थास'नि बिबारनि उनावहाय जोङो जेन'बा ओ जे ओ बै थास'नि आइथिंखौ जायो बिनि उनाव थास'नि फेंखाखौ ज जायो आरो गासैखौबो जाजोबोआनो जान जायो आरोना नोंथां दा बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं ज दङ जेरैहाय खांख्रिखला
औ
आरोहाय अदासि दङ फोरला मोनो जिंखा मोनो लाव मोनो खुमब्रा मोनो बिदि गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरोना जोंनि बारि बागानफोराव आरो गोजां बोथोर समाव थ' जोङो बिदिनो लाइ लाफा आरो बिदि मुला गाजर बेफोरबायदिखौ आलुफोरखौहाय मोनो आरोना बेफोरखौथ' जोङो जोंनि बारि बागानावनो गायनानै लायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौनो माने नांगौ बायायदि जेन'बा बोथोरनि आबादफोरखौ गायनानै जोङो माने दिहुननानै लायो आरोना दा न'आवहाय गायनायानो माने मोजां आरो ना माने बाजारफोरनिफ्राय बायनानै जानायनिसोलाय मानो होनबा बाजारनि मैगं थाइगंफोरा मेडिसिन होनाय नालाय रासायनारि हासार फोरजों बानायनायखौ जों बांसिन नुसै नालाय थ' बेखायनो दानि समाव बेयाव माने ओ जों नांगौखिनि जेन'बा जोंनि जानायनि थाखाय जानाय बे खिनिखौहाय माने न'आवनो बानायनानै लानाया मोजां आरोना गायनानै लानाया नोंथां थ' नोंथाङा बिनि सायाव मा सानो
औ बे बेनि सायाव माने बे मोजाङानो न' गायना लानाया मानो होनोब्ला बे जायफोरा बाजाराव फानहैयो बिसोरो माने बिदिनो मुलि होनाय हासार होनायजों देरहोयो आरो
औ
माने मानसिफोराथ' बिदि एसे मा होनो सेवनाय एसे माबा ओ बेलेग महर जानायखौथ' लाया जेखौ मोजां नुयो बेखौसो बेयावसो मेगनाव थाङो नालाय
औ
मा माने मोजां खालामनो थाखाय गोबां बिदि मुलि बाहायनाय जायो हासार बाहायनाय जायो बेनिखायनो गाव गावनि न'आव बिदिनो फोना लानाय गायना लानाया साबसिन आरो
औ नंगौ दा जोंफोर बेखौहाय जुदि बाजारफोरनिखौहाय जेनेबा मैगं थाइगं जायोबा माने जोंना बिदिनो ओ देहाया गाज्रि जायो आरो दा जेरैहाय जों जानाय लगे - लगे खर' सानाय मोनो बिदि जेन'बा औ उदैफोर गाज्रि जानाय बेफोरखौहाय जों नुनो मोनो आरोना
उम
बेनि थाखायनो जों गावनि बारियावनो माने जोंनि बारि बागाना ओरैनोसो थायो नालाय गासैहाबोथ' एसे एनैबाबो गायग्रा मैगं थाइगं मोननो माने जायगा मोनो नालाय दा टाउन सहरफ्राव नायोबाबो बिसोरबो माने गावसिोरनि बिल्डिं गोजौआव माने थेरिसाफोराव गायनानै लानायखौ नुयो आरो ना मैगं थाइगंफोरखौ दा बिदिनो गामिफ्रावथ' बिराद मोजां माने मैगं - थाइगं जेनेबा बे बेन्दों बेनला मैगं बिदि थायो नालाय बेफोरखौहाय मान होनो थाखाय जेरै जोंनि औवाफोरजोंहाय जेंसि होनानै जों मान होनो हायोबा ओ बिदिनो ओ माबा मा होनो मान होनो थाखायहाय ओ न' लुनानैहाय जेन'बा बिनि सायाव मान होनो हायो आरोना नोथांमोनि थिं माबायदि माबायदि रोखोमैहाय मैगंफोरखौ गायनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
दा उम बिदि माने मानलाग्रा बिफां होनोब्ला लाव जिंखा खुमब्रा केरेला खायला बिदि पदलफोर इदिफोरखौ माने बिदिनो बिसबां गायना मबाना जायो आरो
औ।
ओ माब्लाबा माब्लाबा हारसिं रज'यो आरो माब्लाबा जों गावनो गायनाय जायोना। बेनिखायनो बिसां होबा ओ इदि ओ साबसिन जायो आरोना बिसिनि थाखै।
औ।
बिस-बिसां गैयाबा बिसोरो हायावनो मानलागोन। जोंबो मिथिनाय नङा फिथाइफ्रा बहा बहा दं। बिनिखायनो बिसां गायनाया साबसिन जायो आरो ना।
औ आरो बै जे जोगोनारफोरखौथ' हायावहाय ओ गायोबोला बा हायावहाय मानहोयोबाथ' बियावहाय ओ बिराद एन्जरफोर अरो नों
एन्जरफोर अरो ओ बे खुम्ब माबाफोरा ओ हायाव नाङोब्ला एम्फु हाबो। बिदिनो हाया जालाङो बिदि जायो आरो ना।
औ नंगौ, बिदिनो माने जोंनि मैगं थाइगंफोराबो माने जों जेसेबां मोननांगौ बेखौहाय मोननो हाया आरोना। जेन'बा
औ।
एम्फौफोरजों बा एन्जरफोरजों बिदिनो जाजायोबा माने ओ खम जायो आरोना जोंनो जेन'बा मोजां आबादखौ मोननो हाया आरोना। दाथ' गोबां जेन'बा बिदि मैगं थाइगंखौहाय गोबां गोबां रोखोमैहाय फाननो हानाय बा बिजिनेस खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरोना। जेन'बा जोगोनारफोरखौ जोंनाथिंहायथ' दुइ दुइ बिगा गाहाम गायो जोगोनारफोरखौहाय। ओमफाय बेनिफ्रायनो माने गोबां रोखोमनि माने ओ बिदिनो रां खामायनो हायो आरोना मैगं थाइगंखौ गायनानैहाय।
औ। दा नोंथांमोननिथिं बे औवानि मेवाखौ मोनो ना मोना?
औ मोनो नोंथां, बेफोरखौ औवानि मव मेवाखौथ' मोनो। माने जोंनि औवा दङ' नालाय जोंना औवायावनो मोनो आरो ना नागिरहैबानो मोनगोनबे खौ। ओ बिदिनो मा होनो ओ औवानि मेवाया माने सिङावनिफ्राय ओंखारनाया माबा गोदै जाथारो। माने जोंना आरोना माने हा सिङावनिफ्राय हा सिङाव जे एसेल' नुजाजेननाय ओमफाय हा सिंनिफ्राय जावनाया बेयो गोदै जायो आरोना। ओमफाय बे नुजानाया गोखा जायो आरोना औवाया।
दा ओ नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जे ओ बे औवानि गेजेराव ओ गाति औवानिखौबो जायो ना बे माबा मा होनो बे औवा फुरखानि मेवाखौल' जायो?
औ जोंना थिन्थु ओ बुरखानिखौल' जायो। ओरैनो बेलेगावथ' बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन औवा जानायखौ नुदों आङो। ओरैनो जानायावथ' जोंनि थिंजायहाय बुरखाखौ जायो माने। औ बैथ' जाज जाया। बिदिनो हाजोआव हाजोफोरना माने आदा जायो। जेरै जोंना बुर खानिखौ जायोबा बिसिनि हाजोफोरना माने फिसा फिसा बिसिना आलादा जायो आरोना। ओरैनोथ' जानाया जोंनिथिं बेखौनो जायो आरो बुरखानिखौ जायो आरो।
औ, दा नोंथांमोननिथिं बे मुला एबा गाजरखौ गायोना गाया?
औ गायो नोंथां माने मुला आरो गाजरखौ माने बेगरखौ गायो आरोना।
अ
बेगरखौ गायग्रोनाय जायो। बिनि उनावहायसो ओ जोङो मा होनो जेन'बा गाजरखौ मोननो हायो आरो ना बेगरनिफ्राय जेन'बा। बे बेग्लांङोबा
दा बे मुला गायनायनि एसे प्रसेसखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां मुलाखौथ' जोङो ओरैनो माने ओ जेन'बा बेगरफोरखौ बाजारनिफ्राय लाबोबाय ओरैनोथ' जोङो न'आवहाय बेगरखौ मोननो हाया बेनिखौ माने ओ माने जों बेखौहाय बाजारनि फ्रायहाय बायनानै लाबोबाय बिनि उनावहाय जोङो माने हाखौहाय मोजाङै दोखो दोखो मोजां खालामनानै एवग्रोनानै लाखाबाय नालाय बा जावग्लिनानै मोसौ गैयाबा जावनानै लाबाय। आरो मोसौ दंबा एवनानै लाबाय। बेनि उनावहाय जोङो ओ मुलाखौहाय सारनानै होयो आरोना ओमफाय सारनानैहाय फोनानै होबाय। बिनि उनावहाय जोङो माने मै होबाय आरो ना मै होनानै माने मै होआबाबो मोसौ गैयाबा माने बिदिनो हाखौ समान खालामना होबाय आरो ना। ओमफ्राय हायो बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ मा होनो ओ बेराफोर होना होयो आरोना जेन'बा मोसौफोरा जेन' हाबा बाहाय बा बोरमाफ्रा हाबा बा मैगंखौ नस्थ' खालामा बेनि थाखाय बिदि खालामो आरो बेनि उनावहाय मा होनो ओ बेयो ओ मुलाया हारसिङैनो माने ओ रज'बोयो आरोना बेरबोयो आरो गाजा हरो। ओमफाय लासैनो माने बेवहाय लाफाफोरा जेसेबां गोबाव नांगौ मुलाया बिदि नाङा आरोना बिदिनो सानब्रै सानबा बिदिसो ल' नांगौ खोमा ओमफ्राय बेनि उनावहायनो मुलाया बेरगोन आरो। आरो अबेबा अबेबा नोंथाङा जुदि सोमग्रोखानानै जुदि फैयोबा बेयो मा होनो थाबैनो जायो आरोना नोंथां माने साननै साननैसोल' लागोन खोमा बेयावनो ओंखारगोन बेयो ओ खिन्थु माबाखौ फोयोबा ओ धुनियाफोरखौ फोयोबा माने बे मास मोनफा गाहाम लानो नागिरो आरोना बिराद गोबाव गोबाव नांगौ जायो। उम बिदिनो औ नोंथांमोननिसिम औ नोंथांमोननिथिं ओ आलुखौ माबायदि गायो नोंथां?
आलुखौ बिदिनो माने ओ आलु गायनो थाखाय हाखौ खननै खनथामसो एवनानै इदिनो ओ मा होनो गुन्दै खालामो आरो बे गुन्दै खालामनायनि उनाव इदि मोनसे जिदुं लाइन बानायनानै ओ इ-इदिनो हाखौ लाइन खुरो आरो बिनि उनाव नोंथाङा बोरै गायो गथा गायोना गेजेर हाखावना गायो जिखुनु बे गाजा ओंखारनाय खौ गायो आरो।
औ
ओमफ्राय हाखौ फबना हानानै जेब्ला बे आलुनि बि बिफाङा गिदर-जा गिदिर जालाङो रालाङो
औ
अब्ला उम हाखौ बिदिनो बुरखांनानै आलुखौ दिहुनन्नाय जायो आरो।
औ
औ
ओ ओरैनोथ' गेजेरावहाय मा होनो गेजेर गेजेरावहाय माबाखौ ब' माबा आलिबो खोयोना?
औ आलिबो खोयो।
औ दा नोंथांमोननिजों मा हासारखौ बाहायो?
जों आलुआव आ आंथ' आलु बाव बांद्राय हाबा मावाखै उम
थ' जोंहा गोबोरखि हासारखौ बाहायोमोन नालाय दायो ओ दायो मा बेफोरखौनो बाहायो दा सोलायबाय नामा?
ओ आं नुनायाथ' गोबोरखिखौनो बाहायो खिन्थु